खुलुमबाय नोंथां।
औ।
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
आसा खालामो नोंथाङा गाहामैनो दङ।
औ नोंथां गाहामैनो दङ नोंथाङा आंनो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्राफोर सावरायनो सानदों।
औ नोंथां दे अब्ला नोंथाङा फोरमायना होनो हागोनदां नोंथां नोंनि फोरमायनो गोनां बाथ्राखौ
औ नोंथां आङो सासे गलादार आङो ओ जि नि गला एबा दखान होयो आङो गोबांथार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जि फानो ओ सानसेयाव आङो खमैबो बाजि रोजासोनिबो बारा रांनि जि बेफोरबायदि फानो आङो बेफोर जिफोरनि माजाराव दखना गामसा सारि बेबादिनो साद्रि बायदिसिना रोखोमनि जिफोरखौ आङो फानो। बेफोरनि अनगायैबो आरनाइ बिहु गामसा बिहु फालि बेफोरबायदि जिफोरखौबो आङो फानबावो नोंथां। आं बेफोरनिफ्रायनो गुबुन ओ नांगौसिबां रांखौ आं आरजिनो हायो। आरो बे रांजोंनो आङो आंनि न'खरखौ आङो फोथांगासिनो दङ। आरो बेजोंनो आङो जौगालांगासिनोबो दं नोंथां। बे जिफोरखौ आङो गुबुन गुबुननि माबानि ओ जायगानिफ्राय लाबोनो गोनां जायो नोंथां। आं माखासेखौ बै मेसिननि निफ्राय मेचिनाव दानायनिफ्राय लाबोनो गोनां जायो। आं गुबुन गुबुन ओ थान्दैफोरनि गेजेरजों आं बेफोर जिफोरखौ लाबोनो गोनां जायो। आरो माखासे जिफोरखौ आङो थोंजोङै उइभिं एबा जि दाग्रा बे बिगुमाफोरनिफ्राय आङो लाबोनाय जायो आरो खायसेखौ आङो साफा सानै जि दाग्राफोर बिसोरनिफ्राय लाबोनाय जायो बुथुमनानै। आङो माखासे खामानिखौ आं हारसिङैनो बेफोरखौ मावनो लायो।
आरो आंहाबो माखासे जि बानायनाय बिनि माखासे ओ उदगफोरबो दङ बेनि बेखौबो आङो फानहरो आरो नोंथां। बेखौबो आं आंनि फालांगियाव बाहायो बेनि थाखाय आङो बै फालांगिखौबो सालायनो थाखाय आं माखासे मानसिफोरबो लानो गोनां जायो फालांगि जों लोगोसे आङो बै जि दानाय बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आङो गोबां सुबुंफोरखौ आङो थिसनथाइ होबोदों। आङो खमैबो ओ सा नैैजिसोनिबो बारा बे ओ आइजोफोरखौ जि दानो थाखाय आङो ओ बिसोरनो थिसनथाइ होदों बे बेफोरनि गेजेराव साबासो हौवा सुबुंफोरबो दंफायो जाय बेखौ ओ मदद होयो आरो बे जि गलायावबो आङो साथाम साब्रैसो ओ गलाखौ सामलायनो थाखाय सुबुंफोर एबा हौवा मानसिफोर लानाय जायो मानो होनोब्ला आं हारसिङैनो बे एसेबां गेदेर फालांगिखौ आङो ओ सामलायलांनो गोब्राब जायो मानो होनोब्ला एखमबा एखमबा सम समाव गोबां ओ बायगिरिफ्रा फैयो बेखायनो बै बायगिरिफोरनो नांगौ समाव एबा खम समनि गेजेराव बिसोरनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय आङो माखासे ओ मावगिरि एबा ओ मददगिरिफोर मानसिफोरनि थाखाय गोनांथि जाहायो बेखायनो आङो बैफोर ओ मावगिरि एबा हेफाजाबगिरि बिथांमोनखौ लाखिनाय जायो आं बिथांमोननो थोजासे बिबांनि ओ दान बान्था होयो। आं बेबायदिनो बिसो सोरनो सासे ओ नो ओ नैजि रोजानिफ्राय आङो ओ नैजिबा रोजा थामजि रोजा बेफोरबायदि दान बान्था होयो। बेनि गेजेरजोंनो बिसोरनि ओ संसाराबो सोलियो बिसोरो बेबायदिनो ओ आंनि खामानियावबो आरो गोसो गुदुङै बेबायदिनो मावनानै होयो। बेनि गेजेरजों बिसोरहाबो आरो आंहाबो मुलाम्फा जायो आरो नोंथां। बेफोरबायदि हाबानि थाखाय आङो बिसोरनि न'खरजों आङो ओ बाख्नानै जायो आरो गुबुनफ्राबो बेखौ थुलुंगा होयो। आरो बेबादि जानो बयबो खावलायो। दा बे ओ गला सालायनाय बेवहाय आंहा माखासे जेंनाफोरबो नुजाथिनो गोनां जायो नोंथां ‌। मानो होनोब्ला माखासे सुबुंफ्रा ओ ओरैनो बाखिलाङो आरो बाखि लांनानै बेखौ होफैफिना। बेबायदिनि जाउनाव एखमबा एखमबा समाव ओ माखासे रागा जोंनायबो फैफ्लाङो नोंथां। आरो एखमबा समाव माखासे बानायबो फैयो ‌। थेवबो ओ जियानो जाया मानो आंहा बिसोर ओ बाख खि होफैफिनायाव आंहा जेबो ओ बेबायदि खहा जाया मानो होनोब्ला आंहा मुलाम्फायावनो आंहा बिनिख्रुइ बेसेबांबा बांसिन मोनखायो आङो खमैबो सानसेयाव ओ बाजि रोजानिबो बारा मुवा एबा जिफोर फाननो हायो बेनि मादाव आङो ओ नैजि नै नैजिबा खौनो आङो मुलाम्फा जानो हायो नालाय नोंथां ‌। बेनिखायनो आंहा थोजाफा बिबांनि मुलाम्फा मोननो हायो। आरो आङो बेबायदिनो सोलिलांगासिनो दङ। आङो जि फालांगि एबा जि दखाननि सोमोन्दै आंनि बे सुंद' फोरमायथिखौ नोंथांनो ओ फोरमायना हानाय जाबाय आरो बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां। दा नोंथाङा नोंथांनि फोरमायथिखौ एबा नोंथाङा माखौ बुंनो मोजां मोनदों बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनायसाय।
बुं नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा माखासे जि गला होनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायलांनायनि थाखाय। दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आं सासे ओ जायगा दावबायनो मोजां मोनग्रा हिसाबै आं नोंथांनो माख माखासे जायगाफोरनि म एबा बेरायथावथाव बेरायनो मोजां बेनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों नोंथां। नोंथाङा खोनासंलांदो। ओ जायगा दावबायनोबा नोंथाङा औ। गुवाहाटियावनो थांनो हागोन नोंथां। गुवाहाटियावबो गोबां जाव-जायगा दावबायनो थाखाय एबा नायनो थाखाय जायगाफोर दङ जेरै जोंहा गुवाहाटियाव दङ ओ कामाय्खा मन्दिर ओ उमानन्द मन्दिर बेजों लोगोसे साइन्स मिउजियाम ओ आसाम स्टेट मिउजियाम ओ बालाजि मन्दिर बेजों लोगोसे गोबां नायथावथाव ओ जायगाफोर दङ जेरै नोंथाङा एकलेन्डआवबो बेरायहैनो हागोन एकलेन्डआबो मोनसे गोलोम बोथोराव दावबायग्रा मोनसे मोजां जायगा न बा बेयाव थांनानैबो दुगैहैनो हागोन। बेजों लोगोसे ओ गुवाहाटियाव थाङोब्ला नोंथाङा शिलं फारसेबो दावबायनो हागोन। मानोना गुवाहाटिनिफ्राय शिलंआ शिलंनि जानथाया बारा गोजान जाया नोंथाङा शिलंआवबो दावबाय हैैनो हागोन। नोंथां ओ आं नोंथांनो कामाख्या मन्दिरनि बागै माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों। कामाख्या मन्दिरा जोंहा जाबाय दङ जाहैबाय। सिनि साहा थानाय ओ निलासल हाजोआव। बेखौ जोङो गोदो गोदाय न'रकासुरा बानायदों होननानै मिथिनो मोनो। ओमफ्राय बे नरकासुरा बानायखांनायनि उनाव बेखौ ओ जोंहा माखासे बाहेरानि ओ जो गाग्लोबगिरिफोरा बेखौ सि बे मन्दरखौ सिफायदोंमोन। नाथाय बेखौ नर'नारायना गोदानै लुफिनदोंमोन। बे दिननिफ्रायनो बेयाव गोबां ओ दावबायारिफोर दावबायफैयो आरो बे मन्दिराव। माखासे गोबां फुजारिफोरा फुजा होफैयो। आरो बिनिफ्राय जोंहा बे मन्दिरा जाहैबाय मानि थाखाय मुंदांखा होमबा बे मन्दिरा ओ बाजिसे बाजिसेथा सक्तिपितनि मादाव बे मन्दिरा मोनसे। जायखौ ओ बे मन बे जायगायाव ओ जोंहा सिबनि आंगो बिसि सतनि मोनसे अंग'आ बेयाव गोलैदों होननानै मिथियो बेनिखायनो बे जायगाखौ गोथार होननानै मिथिनाय जायो। बेनिखायनो गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव ओ फुजा होफैयो आरो गाव गावनि साननाय एबा हास्थायनायखौ जाफुंनो थाखाय आर'ज गाबबोयो बे जायगायाव गोबां दावबायफोर दावफैयो जोंहा जोंनि आसामनिल' नङा गोबां थाब थाब जायगानिफ्रायनो दावबायफैयो नोंथां ओ आरो बुंबावनांगोनदि जोंहा ओ आसामनि स्टेट मिउजियाम बेयावबो नोंथाङा बेरायहैनो हागोन थवबो जोंहा गोदो गोदायनि ओ कदा नेेरसेलफ्रा बेयाव गोबां दङ आरो जों बेयाव नायनानै गोदो गोदाय जों सुबुं माहारिया माबोरै संसार ज जादों मोनहैबा थांनो हादोंमोन बेफोरनि बागै गुवारै मिथिनो मोनो। बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो जाहैबाय एप'लेनाबबो गुवाहाटिनिफ्राय बारा गोजान जाया। बेयाव फैनानैबो नोंहा माखासे दैजों गेलेनाय मुवाफोर माखासे गेलेग्रा मुवाफोर गेलेनानै रंजानो हायो आरोना नोंथाङा नोंथाङा एक'लडआव फैनानैबो गोजां ओ गोलोम बोथोरनि माखासे ओ रंजानाय एबा बेरायनायखौ नोंहा नोंथाङा ओ रंजानो हायो आरोना नोंथाङा बेजों लोगोसे जोंहा दङ जोंहा बसिसथ' मन्दिर बेयावबो जोंहा नोंथाङा बेयाव बेरायहैनो हायो। बेजों लोगोसे नोंथाङा बालाजि टेम्पोल बेवबो बेरायहैनो हायो बिजों लोगोसे गोबां ओ मन्दिरफोर एबा नायग्रा फोर जोंहा बेयाव दङ आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा आसाम हादरसानि जोंहा बेयाव मोनसे ओ जुनादसालि दङ बेयो जोबोरैनो गिदिर नोंथाङा बे जुनादसालियावबो बेरायहैनो हायो आरोना नोंथाङा ओ ओमफ्राय बे जुनार सारियाव जोङो गोबां रोखोमनि जिब-जुनारखौ नुनोबो मोनो। आरो नोंहा गथ'फोरखौ लानानै एबा न'खरनि मानसिफोरखौ लानानै बेयावबो बेरायहैनो हागोन आरो नोंथां। गथ'फोरनि थाखाय मोनसे ओ साबजाथाव जायगा बेयो बियो बेयाव गोबां रोखोमनि जिब-जुनारफ्रा ओ दङ। ओ जेरै आसामनि मुंदांखा थसेल' गंगोनां गान्दा बेखौ जों बेयावबो नुनो मोनगोन नोंथाङा काजिरङा हाग्रायाव थांनो हायाबा जों बेखौसे जायगायावनो नायनो हागोन आरो ना नोंथां